औ
औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलाय हरनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम।
अ गोजोन्थों।
नोंथांजों दा आं माने दा सोलिबाय थानाय गारि मथरनि बागै इसे सावरायनो सानदों आरो ना
औ दे बुंलाय।
औ दा जों गारि मथरा जोंनि माने जिउआव फारसेथिं मोजां गोजान गोजान जायगाफोराव जों दसेनो थाङो दसेनो मोनहैयो माने गारि मथरजों थांबाथाय थाब थाब मोनहैयो बेफोरनि थाखाय मोजां टाइम मथे जों टाइम होनो हायो टाइम मथे मोनहैयो आरो फारसेथिं जोंनिया गारि मथ अट सलायब्ला बारहावाया गाज्रि जायो। आरो दुंहाव थासा सारि सोमजियो। बेफोरनि बागैनो माने आं नोंजों सावरायनो सानदों दा जोंनि जिउआव माने बे गारि मटरा जोंनि थाखाय बेसे मोजां बेसे गाज्रि। बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन। हागोन ना
औ हागोन। दा गारि मटर बुंनो थाङोब्ला जोंनि जिउआवथ बेफोरो गोबां गोनांथि
औ
गारिफोरखौ जोंनो दा माबा मोनसे जायगायाव दावबायनो थाखाय जोंनो गोनांथि जायो जों बायदिसिना लामा थाबायनाय बायदिसिना खामानियाव होसोनायाव जों बेफोरखौ माने गोनांथि आरो आरो फारसे- बिथिं बुंनो थाङोब्ला जों बेफोरखौ माने गारिफोरखौ जोङो गोबां सालायोब्ला जोंनि बारहावाया गाज्रि जायो। बेनि उखुन्दैजों जोंनि थासारिया गाज्रि सोमजियो दा टाउन सहरनि बाथ्राखौनो आं बुंनोसै थाउन सहराव जोंना गोबां गारि थांलाय फैलाय जायो
बेफोरबायदि जायगायाव गोबां एक्सिडेन्टबो जायो। जों गारि म टरनि जोहै जों गोबां जिउ खहाबो जायो आरो फारसेथिं बारहावाखौ सानोब्ला जों गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा जोंनि आबहावा खौ गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरो
औ
आरो आं नोंखौ फंनैसो सोंजागोन ना?
औ सोंजागोन।
औ नोंथांङा गारि मथर सलायफेरबाय ना?
औ
मा गारि सालायो?
आं दा स्कुटि सलायो।
औ स्कुटि सालायनो माबायदि फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा माबायदि माबायदि जायगायाव नों थांफेरखो?
स्कुटि सलायनानै माने बेरायनाय
औ बेरायनाय औ बेरायनाय मा माबा जायगायाव गाव हारसिं थांफेरखो माने
औ आङो स्कुटिजों दा आं बाक्सानि मानसिया आङो दा थांनायाव भुटानाव बेरायथां बेरायनो थांफेरबाय
औ औ
कुतिजों ओमफाय जोंनि नि खाथिनि दारागाव सकि आरो जोंनिनो खा थिनि मानास बेफोराव बेरायबाय आरो मोजां नाङो आरो गारि जो बेरायनो लासै लासै सलायनानै बिदिनो दावबायनो गोसोआव मोजां मोनो मेंनाय बानाय गैया गोदोनि बायदि माने साइकेलजों दावबायबाथ माने मेङोना गानांगौ साइकेलखौ बेयाव आरो गाखोनालसो थांनाय जायो आखाइनिलसो माने सानांगौलसो थाव सोनांगौ आरो थाव सोना थांनांगौ बिदिनो स्कु कुतिबाथाय मोजां जायो आरो आलासिफोर जानोबाबो माने थांब्रबनो होनबानो थांनो हाबाय गोसोबायदि माने बेरायनोबो हाबाय अबेबाफोर लोगोफोरा इमारजे जेन्सियाव लिंहरबाबो थांब्रबनो हायो।
औ बेफोरबायदिनो गारि मथरा जोंनि जिउआव बेसेबां गोनांथि होननानै नों सानो?
गारि मथराबो फारसेथिं मोजांङै बाहायबा मोजां मानोना जों दाबायदि दिनाव टाउन सहरावनो माने हौवाफोराबो हिनजावफोराबो सलायबा सलायनो हायो रेपित इदि माबा माबि सलायनानै रां खामायनो हायो। गारिजोंनो लांलाय लाब लाय दोननाय आरो दिलेबा फोर माने हम डिलिभारि बेफोरदि जाबाबो माने डिलबार खालामनो हायो। बेफोरदिनो माने गारि बाइक स्कुटिफोरजोंबो गोबां रां खामायनो हायो आरोना ओम नोंथांनि बायदिब्ला माबायदि?
आंनि बायदिब्लाथ जोंनि जिउआव गारि मथरा गोबां गोनांथि। जोंनो दैलि जों थांलाय फैलाय राहा लाम माया होननानै बुङोब्ला जोङो गारि खौनो होननांगोन दानि जुगाव साइखे खेल सालायनाय गोबां गैलिया। जों गासैबो नखर नखर गारि मथ टर जाजोबबाय। बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि सुबिदा बायदियै थांलाय फैलाय हाथाय बाजार जानाय फरायसालि थांनाय बायदिसिना आलासि जानाय। बादियाव जोङो सुबिदा बादियै थाब थाब थांनो हायो बेनि थाखा खायनो गारि मथरा जोंनि थाखाय गोब गोबां गोनांथि होननानै आं सानो।
अ। आरो मायबा फोर बुंबावनो सानदो नामा।
थांनायाव आङो फंसे खोथा सोंबावनि
औ।
जों गारि मथरनिफ्राय माबादि बिदि गाज्रि गोहोम खोख्लैयो फंनैसो बुंजागोन नामा।
औ बि माने स्कुटिनिफ्राय बे उखुन्दै ओं ना बे उखुन्दैया माने बारहावायाव जोबोद गाज्रियैनो गोहोम खोख्लैदों आरो ना। बारहावाया जोबोद गाज्रि जादों बिनिफ्राय माने आबहावा दुंखाया जोबोद बारायदों बिनिनो आरो गारि मथर जोबोर इक्सिडेन्ट जायो दा माने जाय जेरै मोनो माने मोनदों होननानै गारिखौ जोबोरैनो जेरै मेरै साललायलाबायो मानसिफोरा
औ
बिदिनो लामा सामा रख नाया लोंनानै सालायो सोरबा सोरबा बिदिनो ड्राग्सफोर जानाबो सालायनाय जायो बेफोरदि सालायनायाव माने मानसिफोरखौबो एक्सिडेन्ट खालामो मानसिफोरनि गोबां जिउ खहा जायो माने निउस माबाफोराव नायबानो नुयो आरो। ना एक्सिदेन्ट जानाय बा गारि एक्सिडेन्ट खालामनाय बेफोरदिनो गोबां निउसफोराव ओंखारो आरो दाना। खहाबाथाय बेनोसै
औ नोंथाङा फरायसालियाव। थांनाय समाव। गारिखौ बांद्राय। सलायनाङा होननानै सानो नामा।
औ फरायसालियाव फैबाथ फरायसालिया जोंनिया एसेबां गोजान गोजानावथ बिमा बिफाफोरा फरायनो दोनहरा। जेनेबा दोनहरबाबो रुम भारा दोननानै दोनहरो बेलेग जायगायाव। दोनहरबा। बिदियाव जोङो माने खाथि बाथ थाबायना थांनायानो गाहाम। एसे गोजानबा आत किलमिार दस किलमिटार ब्लाथाय। जों साइकेल फोरजोंनो थांनांगौ। लोगोफोरजों जमा जमा मोजां जायो साइकेलजों थांनाया बेफोर आरो देहानिबो मोजां जायो साइकेलफोर सालायनायाबो।
दानि दिनावथ गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा फरायसालियाव बेफोरबायदि स्कुट दि बाइकजोंनो थाङो नालाय जोंना बेनिखायनो गोबां एक्सिडेन्टखो जों जानाय नुनो मोनो
औ।
बेनिखायनो जोङो
सालिया खाथिब्ला जोङो गारि मथरजों थाङा लाबानो साइकेलफोरजों
औ
नोंथाङा बिदिनो गोजान-गोजान जायगाफोराव दावबाय फेरबायना।
औ आं दा जोंनि आसामनि बाहेर होनबाथाय भुटानानो भुटानाथ जोंनि खाथि थेवबो बरदार सिमा होना जायो आरो। बेलेग हादोर जाबायना भुटाना औ नोंथाङा अबेनि।
मा बायदि थांनानै मा बायदि एक्सपिरियेन्स मोनदों फंनैसो बुंनो हागोन नामा।
औ भुटाना जाबाय माने मोनसे सिरि जायगा बिसोरनाव माने मानसिफोराबो खम पलसना जोबोरैनो खम जायो। हाजो जायो आरो थासारि दुंहाव थासारि जेबो गैया गुसु जायो जायगाया बिदिनो थांबाथाय। देहाया मोजां नाङो आरो बार गुसु गुसु मोनो। आरो भुटानाव लाइननि जेबो माबा गैया बेबहार लाइन गैया बेयाव
हेलौ
औ
अ बेफोर बायदिनो नोङो भुटानाव थांनानैथ गोबां एक्सपिरियेन्स मोनबाय नङा होनबा? बेफोरखौ आं खोनानानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आरो बिसोरनियाव थांनानै माबाफोर जानाय लोंनाय जाफेरदोंना?
औ सावमिनफोर जा जादों। बिसिनिया जानाय लोंनायखौ बांसिन बयेल खालामो।
औ मा बायदि?
सङो आरो
औ माबायदि मा मा जानाय?
आं सावमिनखौल जाजादों। ममबो जाजादों रुयो इसिनिया बांसिन बयेल खालामो।
अ अ इसोरो मा मा जायो, गावसोरनि दैलि लायेफआव सोलिनायाव मा मा जाना थायो बेखौ इसे मोनथियोबा फोरमायलाय।
बेखौथ मिथिनाय जाया।
औ औ बिसोरो बांसिन बयेल खालामनानै जायो आरो
औ बयेल खालामो बिसोरो।
अ बिदिनो मा मा जायगा नायनाय इसे फोरमायनो हागोन नामा?
जायगाखौ आं खैरोब खुन्दआव थांफेरबाय
औ
ओमफाय उखियामआव थांबाय। गुवाटिनि मिनि ताजमहलाव थांबाय ओमफाय आरो बालाजि, कामायका
औ
बेफोराव थांजाबाय आरो।
ओ ओ इबे औ औ कामाख्या मन्दिराव थांनायनि सोमोन्दै इसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो।
कामाख्यावथ जोङो थांनायाव माबाजों थांजादोंमोन जों बे गुवाटियाव दंमोन ना बेयाव लोगोफोरजो थांजादोंमोन थांनायाव बास जो थांदों जोंङो। ओमबाय थांनानै बिदिनो थांबाय नायबाय इदिनो खुलुमबाय, खुलुमखांनानै फुजाफोर होबाय, बेयावथ फुजा होखायोना मानसिफोरा इदिनो थालिद आरि माबा माबि माने बुद प्रसाद बिदि पेकिं थाखायो इसिनाव बायना लांनानै खुलुमनांगौ बिदिनो खुलुमना फैनानै फैनायलाय फैनाय टेमाव जोंङो कामायखानि मोन से माबा दं आरो हाजो ओरै बाख्लाय बोग्रा सिरि सिरि लुनाय बि सिरि लुनायजों जों फैनायाव थाबायबोना फैदो आरो। खमैबो आदा घन्टानि बारा लामा माने सिरिया थाबाय नांगौआ बिसेदिजों जों बारस थबो दों फैनायाव माने गारिजों फैयासै गाहायालागै कामाख्या थ गोजौआवसोना
अ नोंथांनियाव गोबां खोथा मोथिनानै गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथांनिसिमबो दिनैनि सावराय मेलखौ जों बेखिनियावनो फोजोबनाय जानोसै अ गोजोनथों उम एसेनोसै।